ओम हेलौ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि
दा अब्ला जों नोंथां जों आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां इसे
औन नोंथां सावरायजागोन
औ जों आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि मिथिंगायाव थानाय फिफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनार गासैखौबो लानानै मोनसे बारहावा जानायखौनो जों आबहावा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां ओ दा जोंहा आब अ आ गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारियानो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनि गुबै जाहोन होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गोदो समाव जोङो गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्राय दासिमखौ जों रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि जा बोथोर दा आरो दानि जा बोथोर माने गोबां फाराग जानायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गोदोनि समाव गोलोम बोथोर समाव गोलोम बोथोर जायो आरो गोजां बोथोर समाव गोजां बोथोर नाथाय गोदोनि समावहाय दैज्लां बोथोर समाव जा अखा नांगौ बे अखा बिफाया एखे समावनो एखे बिबांनि हानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय जों दानि जुगाव ओ बोथोरनि सोलायनायखौबो जों गोबां नुनो मोनबाय मानो होनबा जोंनो दानि जुग जुआव अखा नांगौ समाव जों अखाखौ मोनया गोजांनायखौबो जों गोदोनि समाव गोजां बोथोराव जों गोबां गोबां माने गोजांनायखौ जों मोनोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय औ जों दानि जुगाव माने गोजांनायखौ इसेबां मानि गोदोनि जों समान जों गोजांनायखौ मोनला। नङा नोंथां औ आरो जोङो दा नुयो मा। माखासे जों गामि ओनसोल बा। हाजो खाथि ओनसोल एरियायावल' जों एसे गोजांनायखौ मोननो हासैल'आ दानि। दिनाव नङा होमबा नोंथां नाथाय टाउन सहरावथ' जोङो गोजांनाय। खौनो नुनो मोनला गोजां बोथोर फैब्लाबो आरो। बेबायदिनो बोथोरनि गुबुंले बोथोरनि गेब्रेंनायनि थाखाय माने गो। मोजाङोब्लाबो माने अभार जा जा। समानथायाव गोजां नांगौमोन बेनि बांसिन गोजांनायखौबो जों नुनो मोनो माने सम गैया बोथोर गैया बरफ एखमबा बरफ गोग्लैलाबायनायखौबो जों मोननो हायो समाव नङा होमबा नोंथां आरो आरो गोदोनि समाव अखा हानाय ओ अखा हानाय जेनेबा नों ओ मोनसे समानथियाव अखायाबो गोदोनि समाव हायोमोन नाथाय दा अखानि हानायाबो खुनु माने सम गैला जायखिजाया गोसो जाबानो हाला बायनायखौ जों नुनो मोनबाय। नङा होमा नोंथां? बेफोर गासैबो जोंनि जोंनि सुबुंनि मावनाय खालामनाय सुबुंनि खान्थि माखासे आगजुआरि बाहायनाय माखासे बिगियानारि बाहायनाय बैफोर माखासे बाहायनायनि थाखाय माने आबहावा गेब्लेनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां? थ ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जों उन्दै उन्दै उन्दै सम बा आबै आबौमोननि समाव जोङो गामि ओनसोलानो जा बा टाउन ओनसोलानो जा जों बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौ जों गोबां बिबांनि नुनो मोनो मोन नंङा होमबा नोंथां? नाथाय जों आथिखालाव बय जों गोदोनि समाव नुबानाय हाग्रा बंग्रा बिफांनि बारि आरो टाउन सहरनि जों माखासे ओनसोलफोराव ओनसोलफोरनि बिफां लाइफांफोरखौ जों गोदोनि समाव नुयोमोन नाथाय दा जोङो बे गोदोनि जा जायगायाव नुबोनाय बिफां लाइफांफोर हाग्रा बंग्रा बैफोरखौ माने जों दानि दिनाव माने गोबां खम नुनो मोनसै नङा होनोमबा नोंथां? आरो माखासे माखासे जायगायावथ' जों बिफां लाइफांखौ नुनो थांला। हाग्रा बंग्राखौ नुनो थांला मानो होनबा बैफोर जायगाखौ गासैबो जों सुबुं माहारियानो गावनि नांगौनि थाखाय गावनि नांगौनि ख खामानिनि थाखाय माने दानस्रांजोबनानै हाग्रा बंग्राखौ फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? आरो बै हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि बि थाखायनो दा जोङो जिब जुनारफोरखौबा हाग्रानिफ्राय बाहहेरायाव ओंखारबोनायखौ जोङो दा नुनो मोनसै नङामा नोंथां? दासान्दिथ' जों गोबां ओनसोलावनो जेनेबा जिब जुनार बाहहेरायाव ओंखारनानै सुबुं अनजिमानि सुबुं अनजिमाखौ खहा खालामनायखौ जों निउसनि जोहैजों खोनानो मोनबाय थायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ। दा बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जोंनि बारहावायाबो माने समानथि गैयि दाला माला गेब्रेंनाया जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां दा ओह औ बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जोंनाव दा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर मोनैनि फारागनि गेजेराव गुबुंले जानायखौ नुबाय आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ जाबायदि बोथोर समानथाय जानानै थानांगौमोन ओ बे माने समानथायाव गैला आरो नङा होमबा दा जोङो औ दा जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन टाउन ओनसोलाव बा सोहोराव जों थांनानै नायोब्ला माने आबहावाखौ दसेनो जों सोलायनायखौ मोन मानो हबा जों गामि ओनसोलाव बारहावा गुुसु थाजिम बार मोनजायोब्ला जोङो टाउन सिङाव टाउन सोहाव जोङो हाबनाय लोगो लोगोनो बिनि आबहावा बिनि बारफोरखौ जों गरम गरम गुदुं गुदुं मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ औ दा आरो टाउन सहराव जोङो नुनो मोनो माने ओ दा गोदान आथिखालनि बिगियानारि मुगानि गिदिर गिदिर दारिमिन खालामनाय गिदिर गिदिर ओ खारखाना बहायनाय नङा होमबा नोंथां? बैफोर माखासे कारखाना दारिमिन बहायनायनि थाखायनो बैनि बारहावाया माने बिनि उखुन्दै गनाय बिनि दै गाज्रि गनाय बैफोरजों माने आबहावाया गेबेेंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो औ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आं मोन से सोंथि खालामनो‌ नोंथां ओ नोंथोंमोननि ओनसोलाव गो दोनि समाव जाबादि हाग्रा ओनसोल बा हाग्रा ओसो जेनबा फिफां लाइफां बारिफोर दंमोन बैफोर फिफां लाइफां हाग्रा ओनसोलफोरा दासिमबो दङना नोंथां?
औ नोंथां ओ बिदिथ' गोदो गोदाय आबौ आबौनि आबौ। अ आबैमोननि समाव साबायदि बिफां लाइफां दङमोन साबायदि हाग्रा बंग्रा दङमोन बे फोरबायदि दा जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदि गैला आरो नुनोबो मोनला मानो होनोब्ला ओ बिफांखौ गायनायनि सालाय जोङो दानगासिनो दङ आरोना ओ उम। थ्रबिदि ओ गायनायनि सालाय जुदि दानबाय थायोब्लाथ' हाग्रा बंग्रा बि फां लाइफाङाथ' खमायबोगासिनो थागोन बिदिनो खम खमायनायनि लोगो खमायनायनि थाखायनो आरोना बिदिनो आफावायाबो गुबुंले जानो हमदों मानो होमबा नांगौ नांगौ बायदि जों अक्सिजेन माबा नांगौ बायदि जोंनो ओ जाबायदि नांगौ बेफोर- बायदि मोना आरोना ओ बारहावाफोरखौबो ओ गुबुंले गुबुंले जानो हमबाय ओ ओ गुबुंले गुबुंले बोगथाब बोहो- खौ माने ओ मोननो गैला आरो ना बेयाव उ सब गासैबो गुबुंले जाजोबनो हमबाय ओ इदिनो उम ओ नै थाम बोसोरनि सिगांनो जुदि जोङो बै बिफांखौ दानगोन बिनि आजोल जोङो फांथाम बिफां गायग्रोना दोननि बिदि साननानै जुदि गायोमोनब्ला बै बिफां फांसेनि थाखाय फांथाम बिफाङा जुदि बोसोरथामाव इसे इसे देरहैब्लाबो इस्सेबाबो जोंनो ओ बारहावा गुबुंले जानायखौ एसे होबथागोमोन आरो ना
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बिदिनो ओ दा बारहावाफोरा गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरोना बिफां गायनायनि सोलाय दानगासिनो इदिनो दानगासिनो थायोबा बिब बिफोरबायदि बारहावायाथ' गुबुंले जाखागोन। बिनोखायनो जेसेबां हायो एसेबांनो दाननायनि सिगां बिफांखौ गायना- आन्थोर लाग्रो नांगो आरोना बिदिनो ओ लामा फोरावबो जोङो थाङोब्ला नुनो मोनला दानिया गोदो गोदायथ' जों लामा फोराव थादथि बहाबा थाङोब्ला ओ गोजों ओ दस- गरम बोथोरनि समाव दसे बिफां सायायाव जि- रायनि होननानैबो ओ साइखेल गारि सालायो- बाथ' ओ लाखिनानै ओ जिरायनो हायोमोन दानियाथ' बिदिबो बिदिबो ओ जिरायथ'नो थाखायबो लामा दथायाव ओ जोङो बिफां फानसेबो अबावबा अबावबा नुनो मोना बिनि थाखाय जोङो गोबां ओ बिफां गाय नांगो आरो ना लामा दथामानि बि बिफां गायना दोननांगौ बारि बागान बिफां थानांगौ होनबानिया बारहावाया एसे मोजां जायो आरो गावबा गावनि थाखायबो मोजां थाजिम लाबोयो आरोना। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जिब जुनार बुंनो थाङोबाथ' जों गोदो गोदाय फाहाराव थायामोन मानसिफोरा फाहारखौ गियोमोन जेनेबा बेयाव जिब जुनारासो थायो होननानै जोङो फाहाराव गाखोनोनो गियोमोन। गोदो गोदाय आबौ आबैमोना नाथाय दानि मानसि फोर मा खालामो बेखौ गिदिर गिदिर बिगियानिकजों बानायनाय औ बिगियानारि मेसिनफोरखौ लानानै ओ बिसोर मा खालामो फाहारफोरखौ जावख्लायनो हमदों ओ फाहारनि दंफांफोरखौ दानो हमदों न' गिदिर गिदिर बिल्डं गिदिर गिदिर लुनानै बेयाव फाहार सायावबो माने न' लुहैग्रा जाहैजोब्बाय बेफोरबायदियाव ओ जुदि ओ सानसेयाव जुदि नै थाम ओ मोन मोनै मोनथाम जुदि फाहारखौ ओ जावोबा एबा बिनि बिफां लाइफां खौ दानोबाथ' ओ जिब जुनारा अबव थानो अबव जानो बिसोरनि जाग्रा मुवाखौनो थाग्रा न'खौनो सिफायना होयोब्लाथ' थानो जायगा मोनखाया बिनि थाखायनो फाह फाहार औ फाहारनि जिब जुनना दाउसिन दाउला फोराबो जोंनियाव फैनानै एसे दस्ट्ब खालामफैयो आरो ना जाय सोराव पाहार खाथिफोरनिया फैनानै जोंखौ बिदिनो जोंनि सुबुंनि थाखायनो आरोना सुबुंनि गोरोन्थिनि थाखायनो मा खालामो सुबुंखौनो माने फैनानै गाग्लोब फैनायखौ नुनो मोनो आरो ना बिदिनो जबो गोबां खहाबो जादों आरो ना स' बेफोरबायदि जोंनि फुलनि थाखायनो माने सुबुंनि फुलनि थाखायनो सुबुङानो खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथांओव जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोंनो थाखाय जोंनो गिबियावनो बिफां लाइफां गायनायखौ गोसो होग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय जोङो दारिमिनारि खारखानानि जा नाङै बुस्सु बुस्थुफोर गारनाय बेफोरबायदि बुस्थु गारनायखौ जोङो खमाय होनांगोन नङा होमबा नोंथां। जाय बुस्थुआ मिथिंगाजों सेवनानै गोरोबलांफिना बैफोर बुस्थुखौ जोङो बाहायनायखौ खम खालाम खालामनांगोन नङा होमब्ला नोंथां दा जोङो नुनो मोनो प्लास्टिकनि बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायखौबो जों खम खालाम खालामनांगोन नङा मानोथों जों आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखायब्ला ओ नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा उनाव आरो फिन सावरायफिनसै दा नोंथां